खोनादोंना लोगोआ
औ खोनादों
दायो आङो लोगो नोंनि सिगाङाव जोंनि लाइमोन बैसोनि बागै एसे फोरमायनो होनो सानदों बुंफोरनो सानदों
औ
नोंथाङा औ लोगाया फ्रि दंना खोनासंनो थाखाय दसे औ आं फोरमायनो होनबा बुंनि
उम
जोंनि दा लाइमोन बैसोआव माने ओरैबायदि गुदुं जायो आरो देहा सोलेर गरम होनजायो माने जेरै जेरै माने जे खौबो खोनानो लुबैयो जेखौबो मावनो लुुबैयो जेखौबो थांनो लुबैयो जेख खौबो खालामनो लुुबैयो बेफोर बायदि थ' माने जेरावबो हाखु दाखु हांखादावरा बेफोरबायदि जायो आरोना जोंनि दा बि लाइमोन बैसोआव हायो दा नोंथाङाबो बेयाव लोगोआबो बेयावनो दं लाइमोन बैसैआव। लोगोआ एसेबाबो हमदांनो हागोन जों जेखौबो मावनो लुगैयो जे खौबो खालामनो लुबैयो जेरावबो थांनो लुगैयो, जेखौबो सोलोंनो लुगैयो। बिदि जायो आरो माने माबा मोनसे खोनायो बा माबामोनसे मिथिनो मोनोबा जों बेखौ सोलोंनो लुगैथारो, सोलोंनो गुदुं जायो। सोलोंनो एबा माबा मोनसे मावनो होनोबा मावथारनो लुगैयो, खालामथारनो लुगैयो आरो बेरायनायफोरखौथ' बुंनो नाङा बेरायनो बुङोबा थ' बयहाबो गोसोआ जाखायो। मोजां मोनखायो बेरायनो। थांनो। जोंनि लाइमोन बैसोआनो माने सबसे साननो गोनां सम होननाया बेयावनो आरोना। बे लाइमोन बैसोआवनो माने जों लाइमोनफ्रा सानख'नो हाया मा मावनांगौ मा थानांगौ, बे समावनो जों लाइमोनफ्रा अबावबा मावनाङैखौबो मावो, अबावबा बुंनाङैखौबो बुङो, अबेबा थांनाङै जायगायावबो थांफ्लाङो। जानाङि बुस्थुखौबो जा लाङो लोंनाङि बुस्थुखौ लोंफ्लाङो बेनो आरो जायहग। बे समानो आरोना जा समाव जोङो लाइमोन फ्रा जोंनि गोसो मोदोम देहाखौ हमथानानै सामलायनानै लानांगौ जायो। बेनो आरो मोनसे सम जेराव जों गावखौनो गाव हमथाख'नोनो हानो नागिरा। बे समावनो जोंनि बिमा-बिफा बेहाबो जोंखौ जोबोर हमथानो जोबोर बुजायनो नाजायो। माने जों बे समावनो जोंबो मानो होमबा जोंबो बे समावनो जोंनि गेदेरफ्रा जोंखौ जा बुजायो जा बादा होयो जा बिबुंथि होयो जों बेखौ माने गाज्रिसो सानजोबो आरो बे समाव। जों बो बुजिख'नो हाया बे समखौ, हमदांख'नो हाया, जोंनिफ्राय जाय गेदेर बेफोरो मोनबोनाय, बुजिबोनाय बिनिखायनो जोंखौ बुजायो बुंफोरो। नाथाय जोङो मा सानो बै लाइमोन बैसो नालाय जोंबोथ' बुजिख'नो हाया। जों दा जोंखौनो नोंगौ, जोंखौल' जेरावबो सैथो जोंखौबो जेराव, जेरावबो माने जोंखौनो जोङो नोंगौ सैथो गोरा बेबायदि साननानै लायो आरो जेरावबो जोंनो राइट पारसन बेबायदि सानना लायो नाथाय नङा जायो आरो जों माने सानख'नोनो हाया जेबो, जे जों मा समाव मा मावनांगौ, मा बुंनांगौ, जायनि थाखाय जोंनि गेदेरफोरा जोंखौहाय बुङो, बुजायो, फोरोङो खिन्थु जों मा सानो गावसोर माबाबो बाय दा जोंखौ बादा होदों, जोंखौ माबाजानो बादों, थांजानो बादों, जोंखौ मावजानो बादों बेफोरबायदि सानो। जोंखौ दि मानि थाखाय बादा हो दों, मानि थाखाय बुंदों बेखौ जों जेबोखौनो साना मानो। औ नोंगौ बिसोरो मावबो दों, बिसोर थांबो दों बिसार खालामबोदों, बिसोर जाखौ मावबोनानै खस्थ' मोनबोदों, जाखौ मावबोनानै दुखु सहायनांबोदों, जाखौ मावनानै बिसोरो गावसोर फस्थायबोनांदों, बेखौ बिसोरो मिथिखानानैसो बुजिनानैसो बिसोर जों बायदि बैसोखौ बिसोर मोन बोनाय जेला बिसोरो बेखौ गासैखौबो मोनथिजोबो जे जोंनि समाव बिस मा मा जायो मा मा थायो बेखायनो जोंनिफ्राय गेदेरसिनफ्रा जोंखौ बुङो, बुजायो, बानजायो आरो बेखौनो जों माने गाज्रिसो सानो आरो जों। हमदांख'नो हाया बुजिनो हाया। नालाय जों बै समाव बेफोरनि जोंनि गेदेरफोरनि बुंनाय, बुजायनाय, बादा होनाय बेखौनो गाज्रिसो साननानै लायो। नङाबा ओरै फारसे बिसोर जोंनि गेदेरफोर हिसाबै जोंनि मोजांखौ नायो, जोंनि मोजांनि थाखायनो जोंखौ बादा होयो बुङो। बेनो आरो। आरो उम जाबादि बुंनो थाङोबा माने बेफोरबायदि समाव लाइमोन समाव बयहाबो गोसोआ गुदुं जाखायो बेबो सैथो आरो। जा समाव जोङो गोल्थिखौ मावनानै गोरोन्थिखौ मावनानै जा समाव जों साजाखौ मोनो अब्लासो जोङो जोंनाव बुजिनाय सोलायनाय होननायाबो फैयो बेबो सैथो।
उम।
बेनो आरो जोंनि लाइमोन बैसोनि बिबुंथियाहाय आं एसेखौनो बुंनानै थानो सानबाय दा नोंथाङा फंनैसो बिबुं थि होनो हागोन नामा? औ हागोन दे। दे बिदिब्ला जोङो जोङो लाइमोन बुजि होनोब्ला बार' बोसोर होननाय जेनेबा बे लाइमोन बैसोआव जों रावबो नोंथाङानो गुवारै माने बुंनानै होलांखाबाय होमबाबो आं थेवबो एसे माने बुंफोरथि होनोसै आरो।
जेनेबा बे लाइमोन बैसोआव जोंङो रावबो जेनेबा बुजिस लाबा आरो बे समावहाय बे समाव जेनबा
जोङो गारजि लोगो मोनबा गारजिजों थांफायो मोजां लोगो मोनबा मोजांजों थांफायो बेफोरबायदि जाहैयो आरो ओं जोङो दा लाइमोन बैसोआव
जाबायदि गोरोन्थि मावबोदों बेफोरखौ जों माने हमदांनो हाया आरो। बिमा बिफाया जोंखौ जेनबा मोजांनि थाखायसो बुजायो अब्लाबो जोङो माने सानना लायो जोंनि गोरोनथि नङा। जोङो माने खोनासंना खोनासङा आरो खोनासंबाबो जेनबा थाल लाया बेफोरबायदियाव जोङो जेनबा लाइमोन बैसोखौ ओरैनो माने बारग' होलाङो आरो खायसे बे
बे लाइमोन बैसोआवनो जेनबा जाखिनि मावनांगौ हाबा आरो जाखिनि फरायनांगौ बेफोरखौ माने गोबां सुबुङानो माने बेगराव खोमाना लायो आरो बे समावनो जेनेबा जागार
फोर जाबायदि लामाजों थांनांगौ बे लामाजों जेनेबा हान्थिनो माने गोब्राब जाहैयो आरो उनावहाय जेनेबा जोङो बे लाइमोन बैसोआव मावनांगौ खामानिखौ मावना लायाबा औ
दा जेनेबा जोङो लाइमो जों होनोब्ला रावनिबो बे समाव माने रावनिबो बुंनायखौ माने मानिया अख्रा बेबायदि जाहैयो आरो बेयो लाइमोन बैसोआवनो जोङो जेनेबा
जोङो जेनबा जा लुबैदों बेखौ मोनजोबनो लुबैयो जे जेनबा अबबा थांनो होनबाथाय बेयाव थांनो लुगै लुबगैयो नुफेरिखौ नुफेरैखौ नायनो लुबैयो
जेनेबा मोननै मोनै लुबै मोननै जाथावै बुस्थुखौबो जोङो माने हास्थायो आरो लुबैयो बे समाव जोङो जेनेबा मोननांगौ गाज्रि बुस्थुखौबो लानां
लायोब्ला बे समावनो जोंनि देहाया जेब्ला मोजांनिफ्रायबो बिराद माने गाज्रियाव थाङो आरो जेब्ला गाज्रियाव थाङो अब्लाथ' जोङो बे मोजां लामायाव
फैफिननायाव बिराद गोबाव नाङो जेनेबा
गाज्रि लामायाव थांनायाव हाय जोङो दसेनो दसेबो सम नाङा मजां लामा हान्थिनो थाखाय बिराद गोबाव सम एबा बि गोबाव लायो आरो औ
जेनेबा मोजांनिफ्राय गाज्रियाव
ज्रियाव फैफिननो होनबाबो माने बै गाज्रियाव मावनाय खामानिफोरखौ गारनो हाया जायो आरो ओ बे समावनो जोङो जेनेबा लाइमोन समावनो
बे मो लामायाव थाङोब्ला जिउआ माने गावनि लुबैनाय बायदि जाहैयो आरो माने जिउआव बे समावनो गाज्रि लामायाव थाङोब्ला बे माने जिउआव
जिउआव माने दुखु खस्थ'आ गाज्रियैनो थांनांगौ जाहैयो आरो जों बे माने गोबां मानसिनिफ्रायबो खोनायो माने नुबोगासिनो आरो बे बे जाथायफोरखौहाय औ
थ बयहाबो
गोसावथ' बयहाबो जेनेबा लोबैनाय हास्थायनाय बेफोर गासिबो थायो आरो बेखौ मोननो माने मोनबोनो लुबैनायाबो जोंनि बयनिबो थाखायबो आरो लाइफखौ जेनेबा जायहा गोनां बेहा
जायहा गैया
थाङो बिदि जेनेबा लाइमोन बैसोआव ब
बिदि होनब्ला बिदि साननाय जायो आरो ओ रावबोथ' माने
गोरों गोराया ओरैनो माने बेफोर बुंनायखौ ओरैनो बुंगारनाय बायदि मोनसिगोन आरो जेब्ला
माने गोबां माने लगैनाय हास्थायनाय थायो बे लुबैनाय हास्थायनायखौ जेब्ला मोना अब्ला गोबां माने सुबुङानो खुद्रिनाय जायो आरो बे समाव माने फरायोब्ला जोङो मोजाङै माने गो उनावहाय फिउसार आवहाय
फिउचारावाय बे लाइमोन समावनो मोजां नाजायोब्ला फिउसाराव बे सुबुङा मोजाङै माने देरहासार जानो हायो आरो दासिमबो बे समाव जोंना।
हांखुर गोसोफ्रा माने थाग थिग थाया बे समावनो जायो आरो जेब्ला।
दा आं फंनैसो खोथा बुंफिनि र' लोगो।
औ दे बुंनो हागोन।
दा नों जेरै बुंदों लाइमोन। बैसोआव गोसा हांखुर जायो गोसा दन बैसोआव जेरैबो हांखुर जायो सैथो बियो जायनि जाहोनावनो गोबां मानसिफ्रानो गोबां सुबुं माने। गोबां गथ'साफ्रा बा लाइमोन बैसोनि सुबुंफ्रानो। गावनि लाइफखौ। बरबाद खालामना लाबाय गावनि जिबनखौनो बरबाद खालामना लाबाय मानोना बिसोरबो बिसोरबो गाज्रि लामायाव थांखांनायनि उनाव जा समाव बिसोरो फस्थायनाय फैयो बा साजा मोनो। बै समावसो बिसिनावबो साननाय फस्थायनाया फैयो जे मानि। थाखाय बे इलामाव थांग्रोन। हांखुर जायो जे माबा मोनसे गोदान बुस्थु खोनाबानो माबा मोनसे गोदान बुस्थु ओंखारदों होनबानो नांगौबा लानो गाज्रि मोजांजों जेबो खोथ। थाफिया। लानांगौ नालाय नांगौ नालाय। नांगोबो बेफोरबायदि जायो। लाइमोन बेसोआव ओ। दा बेखौ लानानै उनाव जे मा जालांगोन बेफोरनि फारसे जेबो साननाय गैयै बेबायदि मोनसे जायो आरो।
औ।
ओं जा समाव बे। गल्थिखौ मावगोन खालामगोन बिनि उनावसो बे खालामनानै जा समाव गाव मावनायनि बे साजाखौ मोनगोन बै समावसो बेनाव बुजिनाय एबा सोलायनाया फैगोन आरो। बेबायदि जायो उ। दा नोंखौबो नोंथाङा जेरै बुं। जोंखौ गेदेर मानसिफ्रा बानजायो बुङो थेवब्लाबो बुजिनाया हाबा मानो थाखाय हबा जों बे टाइमाव बेफोरखौ जोंनि गाज्रिनि थाखायसो बुंनाय बायदि मोनो। जोंनि मोजां थाखाय बुंनाय बायदि मोना।
उ उ।
बिदिनो जाय बुजिग्राया बुजियो बुजायनायजों सोलायलाङो खिन्थु जाय। बुजिया बुजिया आरो दा जोंनो जोंनि मेगनजोंनो। गय नालाय।
औ।
माखासे खोथाफोरा बेनो आरोखि जाय। खारि लोगोजों।